हेल' नोंथां खोनादों ना।
खोनादों।
हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
अ खोनादों।
औ औ। आदसा दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो। नोंखौ कल खालामनाय जाबाय। ओ जेबनाखि जोंना। बिदिनो मागो दमासि जाय मागो दमासिखौ जों बर'नि। मोनसे नागारायै फोरबो होननानै जों बयबो मिथिगौ। आरो जों बेखौ बर' सुबुंफ्रा बयबो फालियो। आरो बेनि गेजेराव बर'ल' नङा आसाम। आसामनि जेुथुनाखि सुबुंफ्रानो। ओ बेखौ फालियो आरो बेयो मोनसे। मख'जाथाव फोरबो जाय फोरबोखौ जोङो। माग दाननियाव माग दानावबो जों फालिनाय जायो। औ माने ओ। फागुन फागुन मान मासनि जोबनायनिफ्राय माने। माने फागुनथ' नङा माबानिफ्राय जेनेबा माग जिथुनाखि। ओ। मागनि सानसे सिगांनिफ्राय जेनाखि जोङो बेलागुर सावनाय मोनसे हाबाफारिबो लायो नङा होमबा।
अ।
बै बेलागुर सावनाय जेनाखि। हाबाफारि जथुनाखि बिनि सोमोन्दै ओ नोंथाङाबो माबाफोर एसे मिथियो नामा।
मागदाननि।
मागदानि जेनाखि बेलागुर सावो जोङो। जे बर'फ्रा औ बिनि सायाव माबाफोर मोनसे।
बेलागुर सावनायखौथ' आङो एसे। मिथिया माने आं उन्दैनिफ्रायनो माने बेलागफोरखौ जोङो। सावोमोन नालाय बेयाव। माबा उम।
ओरैनो बे बेलागुरखौ माजों बानायनाय जायो।
बेलागुरखौ जोङो जिगाब जों। जोंनो बानायनाय जायो जिगाबखौ बिदिनो एसे एसे बुथुमनानै। गोजौ खालामनानै बेयाव। औवा औवा गन ओ। औव गन सुंथा सुंथा होनानै जोङो जिगाबखौ गोजौ आरो। आरो रोजा ओमफ्राय गोरा खालामनानै माने। बेलागुरनि महर होयो आरो ओमफ्राय बे बेलागुरखौ जोङो। जिदिनिया मागो मागो जागोनना। बिनि। हरावनो जोङो दाउला मासे गिसिरबानो दुगैनानै। दुगैनानै जोङो। बेलागुरखौ सातबार गिदिंनानै। खुलुमनानै माने बेलागुरखौ सावनाय हुदा दं आरो बर'फोरनाव नोंथां।
औ औ नोंगौ ओरैनो बे बेलागुराव थ ओ' सोरबा सोरबा जेनु बनजोंबो बानायनाय नुनो मोनो। जेनाखि बन जाबनानै औवा गोथां बा औवा गोरलै होनानै। बेखौ बानायनानै सावनाय नुयो ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा खिन्थु बांसिनै जों जिगाबजों बा बायदि ओ मा होनो गय बिगुरफोरजोंबो जों बानायनानै बेखौ सावो खिन्थु जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफोरा बेखौ बनजों बानायनानै जों सावनायखौ नुनो मोन आरो।
औ
आ बेनि उनाव अखानायै जिथुनाखि जोंहा फिथा सौराय जानायनिबो मोनसे सम सफैयो नङा होमबा बे फिथा जिथुनाखि जानाय बे फिथाफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा मिथियो नामा
फिथाफोरनि मुङाथ' बर'आव लावदुमबो होनो ओमफ्राय मा एसे सिथाव एन्थाब नालेंखलनि लारुबो बानायो। आरो सिबिंनि लारुबो बानायो बरर'फ्रा ओमफ्राय सोरबा सोरबा औवानि हासुुंआवबो फिथाखौ हमनानै जायो आरो ओमफ्राय लावदुम फिथाखौ जोङो मा होनो मा गोदानाव लावदुम फिथा जायोब्लाथाय मोसौनि बिखुंआव जेरै दुमालु दङना बेबायदि लावदुम फिथाखौ जायोब्ला जोंनावबो दुमालु जायो होनना माने गोदोनिफ्राय बे बाथ्राया फोथायनाय दङ आरो नोंथां।
औ औ
लावदुम फिथाखौ जायोब्लाथाय
औ ओ मागोनि जेनाखि सेथि सानखालि
औ
न'खर न'खर बेबायदिनो मोनसे मान होलायनाय खुलुमसा लायानाय बेबायदि हाबाफारि लागोना लाया? नोंसोन्थिं
मान होलायनाय ओ जोंनि गामियाव बहुद खम नोंथां ओ बिदिनो न'खरावनो जों बिमा बिफाखौ नो खुलुमो आरो नोंथां
अ सा अ बिनि अनगायै जों मोनसे फोरबोनि सायाव एसे रायज्लायबावनो जायखौ जोङो बर'नि आमाइ थिकुल बिखानि खावसे होनना बुङो। बैसागु बोथोर बे बैसागु बोथोरनि सायावबो एसे रायज्लायजागोन नामा?
रायलाय जागोन नोंथां।
बैसागु बोथोरनि सायाव नोंथाङा माबायदि मोनथिगौ?
बैसागु बोथोरखौथ' जोङो मोननै बाहागोआव रानो मोनसे मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बे मो मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि माने मोसौखौ जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां सिखारनानै
औ
मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो लाहार फाहार सिगाङावनो हालदै फान्थाव लाव ओमफाय दिेग्लि लिथि बिलाइ बिदिखौ बुथुमखानानै लानानै ओ लाव फान्थावफोरखौ साखा साखा होनानै जोङो टेवलजों तेवलाव टेवोलखौ जिरनानै टेवोलनि गुदुङाव सोनानै जोङो। बेखौ बाख्रि खना बाख्रि खना आरो मोसौ गलि दाउ गलिफोराव जोङो बै लाव फान्थाव साखा साखा हानायखौ जोङो थिखांना दोननायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय मोसौखौ जोङो सोरबा बिदिनो दैमा बिलो खाथिफोरा दैमा बिलोआव थुखैहैयो आरो दा दैमा बिलो गैयैफोरा न'आवनो दैखौ जों खावनानै मोसौखौ थुखैनानै थाव गोथां फोनो आरो मोसौखौ जोङो गोसोम फथा फाख्रा सिख्रा फोनो। थालिरनि बै फिसा माबा दाननानै मा होनगोन बेखौ दाननाय बेखौ फथा फथा औ औ दनाखन फिसाजों दाननानै माने फाख्रा सिख्रा फथा फुनो आरो मोसौखौ फोनानै दिग्लि लिथिजों लासै लासै बुज्रावनानै दै माबायाव दुब्लियाव लानानै थाङो मोसौखौ खाहैनो बेयाव जोङो मोसौ थुखैनाय समाव सल' खनायबो नुयो बर'फोरखौ। लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर जा हानजा हानजा होननाय। बे ओ खुगा मेथाइआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो नोंथां बेनि मोसौ जोबखांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव मोसौखौ सिबिनाय हिसाबै जोङो मोनाबिलि समाव गलियाव आलारि बाथि फोजोंनानै मोसौखौ गोदान दुरुंजों गोदोनायाव खानानै दोनो आरो नोंथां अखानायै मानसिनि बैसागोआव जोङो गिबि सानखालि बर' न'खराव गिबि सानखालि बाथौआव बिदिनो फुजा होयो सोरबा बाथौ दुमो। आरो गिदिर मानसिखौ सिबिनाय उन्दै मानसिखौ अननाय। गिदिरनो जों आर'नाइ बा बिहु फालि मान होनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो गथ' गथाय बोराय बुरै जों खौसे जानानै गामि गामि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ गोखा गोखै जानाय हाबाफारिखौ लागोन ना लाया नोंसोरनिथिं?
गोखा गोखैखौ फ्रायानो लायो। सोरबा सोरबा जाग ग्रोयो सोरबा उनाव जायो सप्तासेनि उनाव जायो बेफोरबायदि फालियो आरो।
ओ आथिखालाव जिथुनाखि बैसागु जिथुनाखि रंजानाय बे बैसागु रंजानायखौ औ। ओ फ्राय ओनसोलावनो माने गामि गामि मोसानायखौ नुनो मोनला ओ बे बेबायदिनो मोनसे हाबाफारि बा लांदां बैसागु मोनसे स्टेज ओ मोसानाय बैसागु मोसानाय बेबायदि लानानैसो बांसिन जायगाफ्राव जों खुंनाय नुनो मोनसै। थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो माखासे ओनसोलफ्राव बैसागु रंजानायखौ गामि गामि रंजायालासिनो खेब सेनो अबाब फिल्डआव अबबा लांदां जायगाफ्राव जेनाखि लांदां बैसागु मोसानाय बेवहायनो माखासे बादायलायनाय हाबाफारिबो लानानै बा सानसे साननैनि गेजेराव खुंनानै बेबायदिनो बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनसै। ओ नोंथांमोनथिं ओ दासिमबो बेबायदिनो न'खर न'खर बैसागु मोसानाय सोलिबाय थायो नामा?
जोंनिथिं सोलियो माने खाम आरो सिफुं जथाफोरखौ माने बहुत खम बाहायो आरो नोंथां। बांसिन बक्स आरो केसेट लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामियाव, आरो लांदां फिल्डआव जों लांदां बैसागुबो खुङो आरो। बैसागो बिदाय। माने बैसागोआबो दानिया जोंनिया बांसिन ओ जौसाङाव ओ लांदां बैसाङाव गाखोनाय हिसाबै जों माने ओ बैसागोखौ बिदाय होनाय फालिनाय जायो बेयाव बयबो गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ। जोंनिथिं बैसागुआव मोनसे बरायनाय हाबाफारिबो लाबावो बेनो जाहैबाय बैसागुनि जेनाखि मोसौ बैसागुखालि ओ बेवहाय बैसागुखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लायो जोंना। बेबायदिनो गामिनि बा ओ-ओनसोलनि बा दख'रानि मानसिफ्रा जेनाखि बैसागु मोनसे बरायनाय हाबाफारि लायो। बेै बराय नाय हाबाफारियाव गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय सिबिनाय बे बायदिनो ओ बोराय बुरै आबै आबौफोरखौ मोनसे मान होनाय आरो लोगोसे बेवहाय जेथनाखि अमा बेदर जानाय गो गोखा गोखैजों लोगोसे अमा बिखा बिथै ओ बेबायदि दिनो संनानै अमा बेदर जानाय मोनसे हाबाफारिबो लानाय जायो। आरो बेबायदिनो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं लानानै जोंनियाव बेबायदि रंजानाय मोनसे हाबाफारिबो लायो आरो। नोंथांमोननिथिं बेबायदि हाबाफारि लागोन ना लाया?
लायो नोंथां जोंनिथिंबो? बहुत माने जोंनिथिं खाम आरो सिफुंनि माबाया एसे खम आरो नोंथां बैसागुबाबो। खाम, जथा लाना मोसानायखौ माने बहुत खम मोनो।
आथिखालाव बे खो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं ओ लानानै मोसायैनि जाहोना मा होननानै सानो नोंथाङा?
दा जोंनि बर' हारिनियावबो माने ओ जौगानायनि बेलायाव बुंनो थाङोबा माने जोंं खाम, सिफुंखौ लायालासिनो बां सिन खि ओ माइक माइकआनो जा बक्सआानो जा केसेटजों माने गाव गावनि गोसोनि मा रंजानायखौ माने बे सल'जोंनो मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ ओ नंगौ नों थां ओ गोबां मोननै जों आयदानि सायाव सावरायबाय मागो दमासि आरो बैसागु बोथोरनि सायाव जों सावरायबाय खोब मोजां मोनबाय सावरायनानै बे समावनो एसे दोनथ'लायनोसै नामा जों ओ गुबुन मोनसे आयदानि सायाव जों दान्दिसेनि उनाव सावरायफिननोसै नोंथा औ जागोन दे